औ
औ खोनादों।
बे समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो?
औ बे समाव आंङो ओरैनो जिरनानै दंथ'यो नोंथां।
ओम दा ओ नोंथांनाव ओ मोनसे ओ बे समावहाय मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों दा नोंथाङा ओ ओरैनो जोंनि ओ मा होन्दों ओ बर' समाजावहाय माखासे फेब्रेट फेब्रेट ओंख्रिफोर दङ जेरैहाय ओ अनला उम्म बाइजिंटाव
औ
बेफोरनि गेजेरावनो नोंथाङा मा ओंख्रिखौ बांसिन जानो गोथाव मोनो?
अनलाजों दाउखौ बांसिन गोथाव मोनो।
होमबा बेबायदिबा नोंथाङा अनलाजों दाउखौहाय अनलाजों दाउ संनायनि आदब आंनो खोन्थानो हागोन नामा मानो होनबा नोंहा सासे हिन्जाव माहारि हिसाबै नोंहा संनाय खावनायावहाय गोबांहाय आइडिया थायो। दा बे हिसाबावनो नोंथाङा आंनो अनला आरो दाउजों माबायदि संनाय जायो बेखौहाय नोंथाङा आंनो सुंथाबै फोरमायनो हागोन नामा जाहाथे आंबो इयुनावहाय माबलाबा समावहाय अनला आरो दाउखौ आंबो संनानै जानो हागोन आरो नोंनिफ्राय सोलोंनानै दा नोंथाङा आंनो अननानै सुंथाबैनो आंनो खोनथानानै हो होनो हागोन आरो।
अ जागोन। ओ अनला जों दाउ बेयो जोंनि बर' फोरनि मोनसे जोबोद गोथाव दोरोंङारि ओं
दोरोंङारि ए
औ बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनजाबोदों।
औ
आरो बेखौ जोङो माने आलासि सिबिनायावबो बांसिनैनो बाहायबोदों। मानो होनोबा ओ आबादानो बरफोरनि जिउ माबा जिउ खुंनायनि गाहाय राहाखा।
नंगौ।
आरो बयनिबो न'खराव माइआथ‌ थाखायो। आरो। बेजों लोगोसे बरफोरनियावहाय गावबा गाव जानो थाखाय नआवनो। फिनाय दाउफोरा थाखायो।
औ ओ ओ।
औ जायनि थाखाय माने बेदरनि आंखाला। जो-जे-जोबा। जोङो बे माइनिफ्रायनो। माइरं दिहुन हुननानै ओंखामबो जाखायो आरो। बे माइरंनिफ्रायनो जोङो माने अन गुन्दैखौ बानायो आरो। ओ। संनो जखानि माइरंखौ दसे सोमना दोननानै।
एह।
माइरंखौ रुयोबा। बे माइरंखौ मोजाङै सुनानै। उवालाव देनानै अन गुन्दै खालामनानै। लायो। आ-आरो बे बे अन गुन्दैखौ। आ। माबायाव अरदाबाव दै गुदुं फुदुं सारायाव दै फुदुंनायाव। जेब्ला दैया। गोदोवो अबेयावहाय आखिनि आखाइजों माने फ्रि फ्रि होनानै आगदा आखाइजों आगदा आखायाव खादौ मोनसे लानानै बेखौ। उरनानै होयो।।
आगदानि होनो मोना नामा? ओरैनो?
औ नङा आगसिथिंजाय फ्रि फ्रि होनानै आगदायाव खादौ लानानै। बेखौ उरखावनानै। होयो जाहाथे अनलाया फिथर।
नंगौ दा ओरैनो अन-अनला। बानायनायावहाय मा मा माइरंखौ अनला खामनाय जायो?
अनलाखौ। जायखिजाया माइजोंबो जायो। नाथाय बर'फ्रा गोदो बांसि सिन माने गोथाव जानायनि माइब्रानि। बो होयोमोन माइब्रानिजों बांसिन। गोथाव जानाय मोदोमनायनि जोसाजों
उम।
ओ। ओमफ्राय जेब्ला बे अनलाखौ उरो उरनानै बेयाव खारै इसे संख्रि इसे होनानै हालदै एसे होना लागोरो जेब्ला बि गोदौबाय थागोन दसे गोदौहोगोन आरो बेखौ गोदौखांनायनि उनावहाय ओ संनो लानाय माने दाउफोर खौ। माने दाउखौ बुथार होगोरनानै माने मोजाङै गोदा होनानै थाग थियारि खालामग्रोनानै लाग्रो। औ ओमफ्राय बे लानाय दाउखौ खौ मोजाङै माने सारियाव थाव एसे होनानै गोदोनि दिनावथ' थाव
बे गोदोनि दिनाव मा थाव बाहायनाय जायोमोन होमबा।
गोदोनि दिनावथ' थावजोंनो माने थावखौ बाहाया नालाय थाव। सिबिं आरो बेसरनि
औ औ औ।
औ ओमफाय एसे होनानै बेदरखौ एवफ्रामग्रोनानै लाबाय संख्रि बानलु होनानै हालदै एसे होनानै अब्ला एसे एवथ्रबनानै दै एसे होनानै जबहोनानै बेदरखौ एवफ्रामनाय जाब्ला गोदौनाय अन अनलायाव होसनानै होयो आरो होसननानै जेब्ला दसे बेखौ गोदौ होनोनानै जबहोबाय
औ।
होबनानै जेब्ला बियो मोनजासे जांबाय एबा जाथावना जाबाय अब्ला बेखौ संख्रि साख्रि खिबाय। आरो। गोदो गोदोनि दिनावथ' जोंनियाव। बर'फोरनियाव न' न'आव गंगार दुन्दियाथ' थाखाजोबोमोन
औ।
औ बे गंगार दुदियाखौ एसे खानानै एसे। होसननानै होबाय
उम
ओमफ्राय बिनि उनाव खांबाय अब्लानो अनलाजों दाउजों मोनबाय।
जोबोद मोजां आंबो आ गोसोआव लागोन नों खोनथानायखौ आरो संनो नाजागोन आरो आंबो आङो दा ओ माबा खालामो नालाय आङो दा मालाबा समाव हारसिं थायो नालाय दा बेसावआवहाय नोंनि खोन्थानाय आदबा आंनि थाखायहाय गोबांहाय हेल्प जागोन आरो। दा बे बेनि गेजेरजों जोंबो आरो बेजों लोगोसे ओ मा खालामो जोंनि अनला दा नोंथाङा बुंदों अनला दा अनलायाव जोंनाव अनलाया मोनसे बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रिबो आरो मोनसे ट्रेडिसनेलबो होनजायो आरोना ट्रेदि जाय ओंख्रिया मा होनदों जाय ओंख्रिखौ खोनायोब्लानो मोनदों गुबुन हारिफ्रा बर'नि होननानै मिथियो आरो अनला होनबानो। दा बे अनलाखौहाय जोङो माखासे गोबांहाय दोरों बिजाबाव मोनदों हाबा खालि बाहायनाय जायो जेरैहाय ओ सोरबाफोर बेबायदि थाखा फैसानि थाखाय गोबां प्रब्लेम जायोब्ला मा खालामो अनलाखौनो देनानै ओ ओंख्रि खालामो आरो माने। दा बे अनलायाव बेयाव माथो बारा खरसा जालाना। आरो बेजों लोगोसे मा खालामो ओ बै हाथासुनि हाबाजों जायो जे बे हाथासुनि हाबायाव बेवहाय मा खालामो मा होनदो बाखि जेबो ओंख्रि मोनजाया बाखि जेबो ओंख्रि संनो मोना। दा हिनजाव गोदाना निजा हारसिंनो मा खालामनांगौ जायो ओ अनलाजों ओ दाउजों संनानै गुथे रायजोफोरनो आरो हाथासुनाययावथ' बारा मानसि जाखा यानालाय दा बेवहाय गोदाननो जाहोनांगौ आंबो बारा मोजां मिथिया खिन्थु हाथासुनियावहाय मा ओंख्रि संनाय जायो होनब्ला अनलाजों दाउ ओंख्रि स संनाय जायो आरो माने
औ नोंगौ औ मिन्थिगौ।
दा आ ओरैनो नोंथांमोननि न'खरावहाय दा मा ओंख्रिखौ बांसि फिन जानायखौ नुनो मोनो।
जोंनियाव
न'खराव आरो
औ माने गोदोनि दोरोङारिफोरनि गेजेराव आरोना?
अ बिदिबो आरो दा माने जेनेरेलि आरो माने जेनेबा दा आरो गोदोब
सम समै गोदोनि दोरोङारि होनबा बांसिनै ओ नारजि अमा आरो दाउ दाउजों अनला - ओमफाय अनलाज जों बेसर बा लाइ होदलानाय। अनला फाख्रि ओब आरो अमा बेदरजों सबाय बेखौनो बांसिनै जानाय नुनो मोनो आरो सरासनस्रायैथ' दायो। लाफा मैथाजों ना
औ
मैथा बांगाल मैथा बांगालजों ना औ दैज्लांआव बेफोरखौ बांसिन जायो आरो दायो गोथां मैगं बिन्दि
उम
ओ आरो लाव
औ बेफोरखौ बेफोपखौ जानाय जायो आरो
औ
थिगानो ओंख्रिफ्रा ओ जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौ एभयद खालामनांगौ माने गारनांगौ आरो माने आंनि बायदिबा।
हेलौ हेलौ खोनादों ना। हेल' नों।
खोनाबायना अ अ अ ऐ एसे माने ओ कलनि एसे। प्रब्लेम जादोंमोन सल्भ फैनो हादों मोनसे।
औ।
दा बे हिसाबै मोन।
हेल'। हेल'। नोंथांनियाव नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नामा। हेल' खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ। हेलौ नोंथाङा खोनादों ना।